हेलौ औ खोनादोंना? ओ नोंथां खोनादों देनाय बुंनायसाय मा खबर
औ औ औ दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ?
ओ नै नोंथां ओरैनो जिरायना दोङो। औ नोंथाङा मा खालामदों?
जिरायनानैनो दंलाबायो नोंथां। दा नोंथाङा फुंनि जामुं जानायफोरखौ जाखांबाय?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ दाथ' ओरैनोसो दङ दा नोंथां ना?
औ दङ नोंथां ओरैनो दो-दोङो।
अ होमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव एसे फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो। नोंथां दसे सम होनो हायोब्ला।
अ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा आंजों मा टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायनो सानदों बुंथिना होदो दे एसे। माखौ मिथिनो लुगैदों नोंथाङा जेनेबा आंनिफ्राय?
औ औ र दा नोंथाङाथ' गोदोनिफ्रायनो जेनबा दासिमाव नुबोगासिनो न'खर संसार दाना जानायाव नख'राव माने जेंना जेंसियाथ' थाखायो दा बै जेंना जेंसिया गोदोनि समाव समाव माबायदि न'खर जें ओ नखर जेंना सोमजियोमोन आरो दानि जुगाव दानि जा थासारि बे समावहाय जोंहा नखराव माबायदि जेंना जेंसिफोरा सलियोबा गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय माबायदि फारागथि नुनो मोनदों आरो दा खमायोना खमायाखै बेफोरनि सायाव आरो जाबा मानि सायाव जायो बेफोरनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
अ मोजां सोंथि जोबोद मोजां बाथ्रा बे नोंथांनि सोंनाया आरो मिथिनो लुगैदोंबा दा आंनि मिथिनायाव नख'रारि जेंना होननानै बुङोब्ला जोंहा जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जे समाज आरो दानाय बा मोनसे न'खर खुंनायनि मोनसे जेंना। बेथ' जोंहा जेब्लायबो थाबायनो थाखायो नङा होमबा? जोंहा रायजो जाबाय जेब्ला न न'खर सालायबाय जेब्ला जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जोंहा ओ मा होनो बेफोरबादि जेंनाया सोमजिखायो।
औ औ
आरो बे जेंनाया मोनसे गोदोनिफ्रायनो बयहाबो गासिबो नख'रावनो मोनफा मोनफा मोनफा नख'रारि जेंना। बेफोरो जाखायो आरो‌। दाथ' जोंहा जेंनाया फारागथि नि सायाव बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनि समाव गोबां नख'रारि जेंना दोङो आरो दानि समावबो जोंहा गोबां नख'रारि जेंना दं। गोदोनि बेलायाव जोंहा नख'रारि जेंना बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां रांखान्थियारि जेंना जायो। नख'राव जोंहा गिबिसिनै न'खर सालायनो थाखाय मोनसे रां नांगौ जायो आरोना।
औ
बे रां नङाब्ला जोंहा मोनसे न'खरा मोजाङै गावनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांलांनो हाया मोनसे मोजां न'खर महरै थांनानै थानो सोलिनो हाया दा जोंहा गोदोनि समाव बेफोर राङारि जेंनाफोराथ' जोंहा गोबां बर' गामि जोंनि बर' ओनसोलफोराव बर' सुबुंफोरा गोबां जुजिबोनांगौ जादोंमोन न'खरनि बे जेंनाफोराव जोंना न'खरारि जेंना हिसाबै राङानो गिबि ओ मोन गोदो गोदायनि समाव आरो बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां ओ बिदा फंबाइनि ओनसोलाव बा गोबां रायजो जानाय गोबां मावनाय दांनाय खामानि बेफोर गासैबोनि सायाव जोंहा गोबां जेंना मोगा मोगि जादोंमोन आरो बेफोर निउसखौ लानानैनो जोंहा मा होनो गोदो गोदाय। गामि ओनसोलफोराव न'खरफोराव बेफोरबायदि गोबां दावराव दावसि नांलाय खमलाय बेफोरबादि जानो हमबोदोंमोन आरो बेफोर दावराव दाव सि जेंना जेंसिफोरा गोदोनि समाव बांसिन अनगायैबो जोंहा नखरारि जेंना जोंना रांआ नो जाहैबाय दा जों आरजिनायखौ लानानैनो ओ गाव एना एनि गोरोनथि सानलायनाय बुजिनाय दावराव दावसि मेगन सालायनाय बेफोरखौ ला सोमजियो आरो दा बेफोरनो मोनफा मोनफा मोनसे न'खरारि जेंना। नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेफोर जेंनाफोराथ' जोंहा दासिमबो जोबनो थाङाखै आंनि मिथिनायाव दानि समावबो जोंहा खायफा गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो न'खरफोराव रांखानथियारिजों थाखाय गोबां माखासे बेफोरबायदि गावजों गाव अनलायनाय गैयै ओ सोरबाबा न'खराव रांनि आंखालावनो गावनि बिमा बिफाखौ सिनायनो हायै गावनि बिदा फंबायखौ नायसोनो हालायै बेफोरबायादि जेंनाफोरा बे रांनि थाखाय जायो आरो मोनसे बेफोरो न'खरनि जेंना दा रांखानथियानो जोंहा जिउ खुंनायनि मोनसे लामा हिसाबै जाना फैबाय नं नङा होमा दानि जुगावथ' रांखानथि गैयाब्ला जोंहा जेरावबो जावगानो हाया मोनसे न'खरा नांगौ बादियै गावनि गोनांथिखौ सुफुंनानै लानो हाया दा बेफोरनि थाखायनो रांखौ लानानैनो जोंहा न'खराव गिबिसिनै जेंनाया सोमजियो मोनसे न'खरा गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरफोरखौ मोजाङै सुबिदा लोंनाय गासैबो अननाय बेफोरखौ होनो हाजोबा जायो रांखौ आरजिनो थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' खामानि मावांगौ जायो एबा माखासे सोलोंनो गोनां जायो बेफोरदियाव सौ सोलोंनो थांनायावबो जों आहा माखासे न'खराव रां रुफानि गोनांथि जायो दा बेफोरबादिनो गोबां न'खरारि जेंना सोमजियो बेफोरनि अन गायैबो जोंहा बेमार आजार जायोब्लाबो बेमार आजार खौ फाहामनो थाखाय मोनसे न'खरा गिबियाव रां नांगौ जायो। बे रांफोरखौ लानानैनो जोंहा गोरिब बांसिनानो जायो ओ गामि ओनसोलफोराव दा बर'फोराथ' बुंनो थांनायानो बांसिनानो दासिम बारा गोजौ थाखोआव जौगानो बर'फोरा बांसिनानो बेफोरनि मोनसे न'खरारि जेंना होननानै दासिमबो मोननाय जायो आरो बरफ हारिखौ लानानै बेफोरबायदि बांद्राय इसेबां गनायथाव नङा दा जेंनाया जोंहा हारिजों लोब्बाबो गैया न'खरारि जेंनाया जोंहा गुबुन
औ औ औ औ उम खोनादोंना नो
बो जोंना बिसोरनि जेंनाफोरा माखासे आलादा जायो आरो दा बिसोरनि गेजेराव बेफोरनो नायनो हायै बेफोरदि लानानैनो जोंहा बेबो मोनसे नखरारि जेंना बायदि जायो।
औ जासिगोन दे नोंथां हेल' हेल' नेटर्कआ प्रब्लेम जाबाय नोंथांनिया बारा मोजां खोनाफैयाखिसै खोनायाखै हेल' नोंथां हेल' नेटर्वकआ एसे प्रब्लेम जाबाय नोंथां जायगाखौ दोरदलाय एसे हेल' खोनादोंना नोंथां